औ औ खोनादों ना?
अ खोनादो दे।
ओ नोंथाङा मा खालामदो दा?
आं न'आवनो औइ बन बुथुमबाय थादो।
औ नोंथाङा बन बुथुमदो होमबा नोंथाङा मा खामगोन बनखो?
बनखौ आङो ओंखाम सङो। गेसखोथ' सब समायाव बाहायजोबबाय थानो हायाना।
औ।
ओंख्रि बुरजाबा गेसाव संजोबनो हाया।
ओम।
ओंखायनो आं बनखौ बुथुमना दोनदो आरो आं सम लानानै माइ गायनायाव जौ संना होनो होननानै बन‌ बुथुमदो।
नोंथाङा होमबा जेनेबा ओ खोनादो खोनादो नोंथाङा हमबा जेनेबा बनजों ओंखामबो स सङो ओंख्रिबो सङो नोंथाङा मा बुंदों जेनेबा ओ बनजों संबा थाबसिन जायो नामा होननाय बायदि खोनादो दानि आं।
बनजो संबा थाबसि जायोथ' आरो।
माबोरै जेनेबा?
माब्रै माने जों बनखो ओ दंफां बनबा मोजांसिन जायो। दंफां बनबा जेनेबा ओ रोहो रोहो जोंनानै थाब मोनसिनो आरो जेनेबा औवा बना खामानि ओ मावस्लाबनो हाया जेनेबा ब्लाव ब्लाव जोंनानै दसेनो स्रोब गोमोरो सुखांनो तान जायो। ओंखायनो आङो दंफां बननि थानायखौ बोथ्रोबाय थादो।
ओम ओमफ्राय नोंथाङा दा मा जेनेबा मा खालामनो थाखाय बन बुथुमदो जेनेबा? ओंखाम संगोन ना ना ओंख्रि संगोन?
ओंखामबो सङो ओंख्रिबो सङो बनजोनो मानो होनोबा सोब समायाव गेसखौ बाहायजोबनो हाया साल' फुदुंनाय जायो गेसाव जेनेबा मालाबा फाजाफोर एवब्र'बो इदियाव बाहायनाय जायो आरो।
अ
जेनेबा मानसि बुरजानिखो संबाय थायोबा जुदि थाब जोबो आरो।
औ ओम माने खोहोन आंबो खोनादों जेनेबा बनजों संबासो थाबसिन जायो मानसि बुरजानि ओंखाम ओंख्रिफोरा नङा होमबा ओम ओमफ्राय नोंथाङा दानि होनदो जेनेबा ओब जौबो सङो होननानै नोंथाङा जौ संनो रोंगो होमबा ना
जौ संनो रोंगौ आङो‌। ओ जौ संनानै सेरेबबो सावनानै होयो। माइ गायग्राफोरनो
अ नोंथाङा ओमफ्राय एसे बुंना होदो जौखौ फार्स्ट निफ्रायनो माबोरै मा खालामो जौआथ' माइरं फायसो जाया नङा होमबा?
माइरंनिफाय जायो जेनेबा जौखो ओ दे ओ आं फोरमायना होनि जेनेबा जौखो जोङो दैखो ग्लब ग्लब फुदुंबाय ग्लब ग्लब फुदुंनानै माइरंखुरबा गथाखो ओ सङोबा नोंनिसो बाथ्रासै इदि आरो जेनेबा ओ माइरंखो जोङो पास किल'बा दैखो इसे बुरजा होबाय होनानै माइरंखो होसनबाय होसननानै ओमफाय अरखो ओ सु बारा गोसा सुवालासिनो खम इसाबै रोहो रोहो अराव जानबाय थाबानो ओ बियो हारसिंनो गोदौनानै मोनलाङो आरो ओमफाय ब्लाव ब्लाव सुयोबा जुदि खामो आरो खामनानै जोमाया मोनामजोबो मानो होनबा फ्लाब ब्लाव ब्लाव खौ सुनो हाया आरो जेनेबा लासै लासै सुनानै ओ मोननो लागाबा अरखौ खमायना होनानै लासै अरखिजोंनो फोमोननाय जायो आरो निफाय बिखो दसे दोनहाबनानै ओ प्लास्टिक बा बायदिसिनायाव ओ गुवार बुस्थु लानानै प्लास्टिकआव ओ एर'नो आरो खोनाद' ओ जेनेबा एरननानै ओ फेनलाना दोनो फेनलानानै गुसु जायोबा जुदि ओ बे फेथर फेथर जायो नालाय माइरंनिया फेथर फेथरखो आखाइजों सिफ्र'नानै ओ गुसु खामनानै होयो आरो इनिफ्राय आखाइजों सिफ्रुबाय सिफ्रुनानै ओमफाय गो इसे दुंबुर बुर जायोबा एमाव एमावखौ फोनलानानै होयो आरो एमावख फोनलानानै होयोबा ओमफाय अबबा खान्था जुदुफोराव सोनानै दोनो आरो सोना जेनेबा प्लास्टिकनि द्रामफोराव ओ सोनानै दोनबाय आरो सोना दोनबा जोङो ओ इ इखो खोबना दोनबाय खोबना दोननानै हरनैनि उनावनो सेवो आरो सेवो हरनैनि उनाव जाया जानायालाय ओ इनिफाय हर थाम हर ब्रै हरबा गाहाम दोनोबा जोमाया एमावा मोजांबा जुदि बेसेबांबा गोथाव जाखायो आरो जोंनि बर' हारिया बिदिनो संनानै लोङो नालाय आंबो रोंगौ आरो बिदिखौ आइमोनानो गोदोनो फोरोंलांखानाय नालाय
ओं खोनादो ओमफ्राय मानसि बेफोरादि बुङो जेनेबा जौ फिनाय जौ बिदै फिसिनाय बेफोरखौ माबोरै बानाय
जौ बिदै फैनाया
उम
जेनेबा नों माइब्रा बा माइरं गोसोम दानियाथ' माइरं गोसोम ओंखारो नालाय माइरं गोसोमा बे बेसेबांबा गोथाव जाखायो आरो मानो होनोबा माइरं गोसोमखौ नोङो ओ बिदिनो आं दहाय बुंनाय बायदि संबाय संनानै आरामसे रेदें रेदें संनानै ओ प्लास्टिकआव एरनानै ओ दुंबुर बुर जायोबा जुदि सिफ्रुनानै होबाय सिफुना हुनाय बिनि सिफ्रुखांनायनि उनाव एमावखो खावसे जोमाया जेनेबा माइरंआ बुरजाबा ओ थाइसे होयो इनिफ्राय माइरङा इसेल'बा खावसे होबानो जायो आरो नों खावसे होबानो बियो ओ मास मोनसेनि उनाव नायबा बेसेबांबा रोसि जागोन आरो इयो एनिफाय खाव ओ जेनेबा एमाव बुरजा होयोबा जुदि गोरा गोखा जायो आरो बेनिफ्राय खम होयोबा जुदि बिदिनो गोदै रोसो रोसो रोसो जानानै बियो बेसेबांबा रोसि जानानै थायो आरो बे रोसिखौनो जोङो ओ फियो आरो जेनेबा मास मोनब्रै गाहाम जोङो बाल्थिं बा जुदुआव दोननानै जों बेखौनो गोसो जाबा हायखां हायखां एसे एसे आलासिफोरनोबो होनो हायो निजिबो लोंनो हायो आरो मुलि बायदि बाहायजायो आरो बे जौफोराबो मुलि बायदिसो नङा होमबा बाहायनो रोंबा
उम उम नंगौ नोंगौ खोनादो
अ
ओमफ्राय नोंथाङा जौफोरखौ लोङो होमबा ना
आं जौखौ लोङो एसे एनै
अ बांद्रायबो लोंनाङा मानो ओरै इसे साइद इफेक्ट जायो नालाय
उम
ओमफ्राय दाथ' जोंनिया गायनाय फुनाय सम जादों बेफोरावथ' जोंनिया जौ बिदै नङाबा जाखा थारा नङा होमबा ओमफ्राय ओमफ्राय ओम ओमफ्राय दाथ' ओमफ्राय दुब्लि बारिफोराव दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंसिनिखै माइ गायनायफ्रा जोबखां जोब्बाय नामा
जोंथिं माइ गायनाया न'फा न'नै दंबावो गायजोबनो हायाखै आरो मानो होनोबा दैयाबो माब्लाबा बुरजा जायो मालाबा खम फैयो जेनेबा अबेबा हा बोरिफोराव गोरान जानानै थायो अखा हायाबा दा गोरान जाबाय दा गिसि जाना दं आरो अखा हानानै बेनिफ्राय सोरहाब बा आरो दैया बुरजा जाना होयोना हा दलहाफ्राव बिखौ गायनो हास्लाबाखै दा अखा गैयियाव गायबाय दं आरो
उम
जेनेबा बिस बिगा बार' बिगा बिदिफोरा जेनेबा दाग मोनसेयावनो अबेबा गोथ थौबा थौलेया थाया होनबा दैफ्रा दुब्लिफ्रा बिदियाव खायसे एसेआ गायबाय दं आरो
ओमफ्राय ओ नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा जौ बिदिनो जौ जौफोरनि बागै दाथ' गरम बोथोरजों मानसि फोरा इफोरखो नङाबानो थानो हाया बायदि खालामो दसं
ओम जेनेबा जाय मानसिया जौखौ लोंदावो बि गारनो हाया आरो निसा बुस्थु नालाय जेनेबा ओ महिनि बायदि जानानै थायो आरो जाय मानसिया मोनलोंदावो बेखो सानसु जाबानो गांबोखायो आरो मानो होनोबा लोंद्रावग्रा मानसि नालाय ख्लाब ख्लाब गाङो बेखौल' गोसोखाङो बिदि जायो आरो जेनेबा लोङाबानो थानो हायि बायदि गोसोखांबाय थायो बिदि आरो सान्दुं गोसाबा इदि जायो आरो जाय मानसिया बेखौ हुदा खालामदावो बे हुदाया मोजां नङा आरो जेनेबा ओ बेखौ लोङाबानो थानो हायि बादि ख्लाब ख्लाब गांनाय जायो आरो
ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा ओ दाथ' नोंथां बिफाङा बन नागिराखै होनबा ओमफ्राय
औ
बनखौ जेनेबा मानिफाय लाबदों नोंथाङा
आं बारियाव जेनेबा दालाय दानख्लायना दोननाय फोरखौ बुथुमदो आरो दा सान्दुं दुंदोनालाय दसे ओ सान्दुं दुंनायावनो नों बुथुमना बुथुमनानै लायाबा जेनेबा अखा हाबा ओ बोरैबा संनो मोना जागोन आरो जेनेबा गेसल' बाहायबाय थानाय जागोन ओंखायनो आं दा सानदुं दुंनायावनो रानस्रोनाय बायदि बुथुमना दोननाय जादों आरो बनबो माबा दंफांनिबो औवानिबो जमा खामना दोनदो आरो जेनेबा हिनजाव मानसियाथ' इफोरबायदिखौ मावखानांखागौ हिनजाव मानसियासो मिथि थिया ओमबा बन थानाय थायि माइरं दं गैयिखौ जोंनि हिनजाव मानसियासो ओ नाय गासैखौबो नायनानै मिथिया होमबा जोंसो दाङो जोंसो सङो माइरंबाबो जोंसो सङो हुयो हौवाफ्राथ' मिथियाना जों बुंबासो मिथिगोन हौवाफ्रा जेनेबा बिसोरो बुङोबा जुदि बिसोर मावना होगोन बिदि आरो जेनेबा जों सामफ्रामबो इसिङावनो हाबखानाय नालाय इसिं
उम
माइरं दंना गैया बन दंना गैया बेखौ मिथिखानांगोन आरो हिनजाव माहारि जादोंबा जाय मानसिया हिनजाव मानसि बियो थारमाने गासैखोबो माथा मारिनानै नायखानांगोन आरो मानसि बुरजाबाथ' ओ जाय माबानो गोरों गियान गोनां हिनजावफोर बिसोरोसो गियानखौ इफोरखो रोंखा रोंनांगोन आरो
ओम ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथाङा बनजों मा मा खालामो ओरैनो खनसे बुंनाय होसाय
बनजों आङो सेरेबबो सावो जुमायबो सङो बेनिफ्राय आरो अमा लादों नालाय आङो अमा आदारबो रुयो अमा आंहा अमा दसथा दङ अमा दसथानो आङो माइरं दा गभमेन्टना माइरं होनायखौ परिमल माइरंखौ बायस'नानै लाखिनानै आङो ओ अमानो रुनानै सेरनै बा सेरसे थास' मोननैसो खो होनानै ओ इदिनो रुनानै होयो आरो ओ अमानो गुन्दैजो लगायनानै होयो मानो होनबा ओ गुन्दैखोबो मोन मा बुरजा नाङि बायदि ओरैनो माबाना होयो आरो रुनानै होयो आरो रुना होबा आरो गुन्दैया आइ जायोना
अम नोंथाङा होमबा बनजों गोबां खामानि मावो
उ उम
ओम ओंखामबो सङो ओंख्रिबो सङो बिदिनो नोंथाङा ओमफ्राय बांसिन बनखौ माखौ मोजां मोनो दंफांनिखौ ना औवा बनखौ मोजां मोनो
आं बांसिन दंफांनिखो मोजां मोनो रानोबा जुदि जेनेबा दंफांनिया खायसे दंफाङा जोंबांनो नागिरा ओमफ्राय बिदिनो जोंबांनो नागिर बेयो औवा बनखो सोदेरना होयोबा मोजां साफा जोङो आरो जेनेबा मोननै खौबो मोजां मोनो मोननाया थेवबो बना साबसिन जायो आरो मानो होनोबा बन माबाया दंफांनिया गोबाव थाङो औवानिया आरो नोङो आं ब्लाव-ब्लाव जोंबाय दसेनो स्रोब गोमोरो बिदि जायो आरो
औ
मानो होनबा दानखाना दोनां दोननांगौ आरो